नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जा होनानै जाबाय दसे ओ नोंथाङा दसे फ्रि जोङो बा नोंथां नागिरदों आरो ना। औ होनबा औ बर'नि जानाय लोंनाय होनबा थ'ओंख्रियावनो जाहैयो नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
बर नि ओं होनब्लाथाय अनला ओंख्रियानो फार्स्ताव ओह मिनथिनाय बा बयजोंबो बो मिथिजानाय नोंथाङा जेरैहाय अनला ओंख्रिनि बागै मा सोमोन्दै मा माजों जानाय जायो एसे खोन्थानो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन। औ उह जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जेरै गिबियावनो गोसोआव फैयो जोंहा ओ अनला अनलाजों दाउ ओ सुबबाय साम' नारजि अमा बेफोरनो माने गोसोआव गिबियै जाखांफैग्रोयो आरो ना नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जों उह दायो सावरायनो लादों जाहैबाय माने फोरमायनो लादों। अनला ना अनलाखौ अनलाखौ जों माने गोबां रो रोखोमै एबा गुबुन गुबुन उह आदब गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जानाय गोबां नुनो मोनो जेरै जोंहा मैगं
ओ औवा मेवाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै अनलाखौ सङो होनोबा जोंहा गिबियावनो जों माइरंखौहाय सुनानै लाग्रोनांगोन। नोंथां ना औ माइरंखौ सुनानै लाग्रो दोननानै बेखौहाय ओ दैखौ फसरनानैहाय आरो बेखौहाय ओ दानि समाव थ' माने मिल एबा कारेन्ट मिलफोराव हैनायबो नुनो मोनसै आरो नोंथां ओमफ्राय गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव माने बै थोबसि दङ ना बै थोबसि नङाब्ला उवाल गायहेनावबो सङ ओ देनानै ओ अनलाखौ संनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय अनलाखौ माज हाजों जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ उम बारि बागाननिफ्राय मोननाय जेरै औवा मेवाइ बेजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो ओमफाय आरो न'नि दाउ फिसिनानै दोननाय ल लकेल दाउफोरजोंबो ओ अनला ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
माने जायो आरो नोंथां माने अनला ओंख्रिखौ हाय
ओ जायखौ जोङो अनला खारै होनो नङा होमबा बायदिसिना बेसाद बा बेदर औवा मेवाइ ने ओमफ्राय ओ बर'नि दा एम्फ एम्फौ लाथा थायो बेजोंबो जानाय जायो ओमफाय ओ लाइ मैगंनि ओ माबा सम जाबाथाय लाइ मैगंजोंबो जोङो अनला फाख्रि होननानै जायखौ जोङो होनो बेजोंबो जाजायो नङा होमबा। ओमफाय अनला खारैखौ जा खारै होनो जोङो खारदैखौ जोंनियावहाय बांसिनानो ओ थालिर फस्ला हो जा दानफायनानै फोरानना फोराननानै माने बेजोंनो खारै संनाय जायो आरो बेखौ माबायदि माबायो होनबाथाय जोङो फस्लाखौ फिसा फिसा खालामनानै जेरैहाय सान्दुं'आव दोननानै ओ जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो सावनानै खारै सननाय जायो आरो ना ओमफाय जेरैहाय खारै माबानोबो बहुद रोखोमनि बायदिसिना दङो
औ
जेराव नोंथांमोननि सिं बांसिनानो माजों बानायनाय जायो खाारै
खारै खारैफोरखौ ना नोंथां जोंनिथिं माने बुंनो थाङोब्ला खारै खारैखौहाय मिथिगानिफ्राय मोननाय जेनाखि ला लाइफां ना बै लाइफांनि माबाफोरखौहाय सावनानै बेखौहाय हाथब फ्ला बानायनानैहाय बेखौहाय गथा गथा खालामनानै ओ सान्दुंआव एसे फोराननानै बेखौ खारै बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा हानि स बाय दंना बै हानि सबायनि जिनाखि बेेजें बै बेेजेंफोरनिफ्रायबो ओ बै खारैफोरखौ सावनानै अरजों सावनानै बेखौ हाथ'फ्ला बानायनानै आरो गथा गथा नानानै माने बेखौ सान्दुङाव फोराननानै बेखौबो ओंख्रिफोरावहाय ओ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिथिं बैफोर बैफोर बुस्थ थुफोरखौ खारै महरै माने बाहायबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां जोंनि थिंजाय
औ ओमफफ्राय बर'नि ओंख्रि होनबाथ' बांसिन सिनायनानै बर'फोराहाय हाग्रानि मेगं जबा लकेल मेगन नागिरनानै बांसिन जानाय जायो जेरावहाय ओ केमिकेल थाया ओ जायखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै जानाय जायो बेयावहाय केमिकेल थानायबा हा सार मुलि होनाय बेफोरजोंनो जोंनि देहा मोदोमाव ओ बा लस जायो आरोना जेरैहाय खहा खालामो जोंनि मोदोम देहाफोरखौ ओंखायनो जोङो बर'फोर बांसिनानो हाग्रानि मैगं नागिरनानै जानाय जायो हाग्रानि मैगं होनबाथाय ओ बहुत रखमनि जोङो थास' दाथ' थास' बिबार ओंखारो ओमफाय थास' बिबारदो बेदर संनायखौ नुनो मोनो बांसिनानो ओमफ्राय दिंखिया
नंगौ।
थास' बायदिसिना खि बेन्दों माइ ओंखिफोरजों जानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ। ओरैनो माने जों हमनानै लानो हायो नोंथां माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फायनो बर' सुबुं समाजाव माने हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मै मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरै
नोंथाङा बुंलांबाय जेरै थास'नो थास'आथ' बुंनो थाङोब्ला मोनसेबो बुस थु गारजाया बिनि मोद औ मोदोमनिफ्राय लानानै बिनि थास' आसिनि फ्राय लानानै बिजौनिफ्राय लानानै बिनि देन्थानिफ्राय लानानै
बिबारनिफ्राय लानानै मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बिनि गासैबो बाहागोआनो जाजाजोबो बो आरो ना नोंथां?
औ औ जागोन।
औ बेबो मोनसे जोंना मि थिंगानिफ्राय मोननाय मैगं आरो आरो बुंनोथा बुंनो हाबावो जोंनो जेरै नों नोंथाङा बुंलाबाय दिंखियानो खारौ खान्दाय बिबार आरो माखासे से ओ मानामुनि माथिगालदाब आरो बै खि खिफि बेन्दों नै बेेफोर बुस्थुखौ माने जोङो ओ बेनिफ्रायनो मोननानै एबा खांनानै जोङो जाबोदों होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोना नोंथां औ माने जों खोनानो मोनबोदों माने गोदोनिफ्रायनो एबा खिफि बेन्दोंफोरा जेरै ओ लोमजाज्रोम मोननाय देहाया एसे दुरबल बैफोरखौ जुदि जोङो एवनानै जायो ब्ला जोंनि देहायाबो एसे गोरा जायो नै बैफोर खोथाखौबो जों खोनानो मोनबोदों आरो नों थां बेफोरबायदिनि गेजेरजों आरो जायखौ बुङो मानामुनि बै मानामुनि माना मुनिखौ संनानै जायो ब्ला एबा रुनानै जायोब्ला जोंनि बै उदै सानायफोरा मोजां जायो नै बैफोर खोथाखौ जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो नोंथां।
औ
जोंहा बेखौबो बुंनो हायो माने जोंनि बर' हारियाव एबा जोंनि समाजाव माने गोदोनिफ्राय नो माखासे थाव बानलु संक्रि फोर खौ बाहायनायखौ नुवामोन आरो नोंथां। गासै जाग्रा जाग्रा मैगं थाइगं ओ बेसादफोरखौनो माने बांसिनखौनो रुनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ ओमफाय जेरावहाय गोदोनिफ्राय ओ बांसिनानो गोथाङैबा मानामुनिफोरखो जेरैहाय बाथोन सिफ्लिनानै बागो थाङै सिफ्लिनानै जानायखौ नुनो मोनो मानि मुनि होनबाथाय मानो होनोबा बाय बायदिसिना जोंनि उगेयावहाय बेमार थानायफोरा बा गुसु खालामोबा थान्दा जायो होननानै खोनानो मोनो नोंथां ना? औ ओमफ्राय ओ गोदोहाय बांसिन बुनाय एबा बा गोथाङै जानायखौ खोनानो मोनोमोन बा दा एसे एसे खमायबाय नामा जेरावहाय ओ थावफोरजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
बो ओ जोंनि माने बांसिनानो बर'फोराहाय गावनो मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै बा जानायखौ नुनो मोनो आरो। थेवबो औ ओम जायखौ जोंओ ओ न'आव जानायल' नङा नागिरनानै फाननायखौबो नुनो मो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरावहाय ओ बायदिसिना ना मैगं मैगं गोथांफोर बा मुलि हासार होयिफोरखौ नागिरनानै हाथायाव फाननायखौ नुनो मोनो आरोना जेरावहाय गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जानाय जायोबा खोनानानै बिसोरबो जानो नागिरो बांसिनानो जोंनि दा ओ गामियाव थानायाल' नङा टाउनाव थानायफ्राबो इफोरखौसो नागिरनाय जाबाय म मानो होनोबा बेमार आजारनि थाखाय मोजां एबा देहायाव जेबो लस जानाय नङा होननानै मेगं गोथांखौसो बांसिन नागिरो आरोना औ।
नांगौ नोंथां। आरो बेफोरबायदि जोङो हा मैगं थाइगंफोरखौ जानो हायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां जायो आरो माखासे जों गोबाव जोरगोन नैबेखो बैफोरबायाददि खौ नुनानैनो माखासे टाउन सहरनि मानसिफ्राबो बेबायदि लकेल मैगंफोरखौ। गोबाङानो जानो हमलांगासिनो दङ आरो नोंथां।
औ ओमफाय ओ जेरावहाय बर' ओमफ्राहाय माने जानानै आंगायनायखो टाउननि मानसिफ्रा बेफोरफोरखौसो बांसिन गि नागिरनाय जाबाय आरो ना जेरावहाय गावसोरनि टाउन सहराव थानाय मानसि फोरथ' बांसिनानो खस्थ' खामानि मावा जेरावहाय न' सिङाव थानानै ओ आजादि थाबाय थानायावनो बां बां बायदिसिना बदिसिना बेमार आजाराव खख्लैनो गोनां जायो बिसोरो ओंखायनो माने जोंनि बर'फोर जा मैगं गोथां नागिरनानै लाङो खाफिबेन्दों मदुफुन बायदिसिना इफोरखौ माने इसोर गावनि मोदोमनि थाखाय बांसिन नागिरनानै बा बायनानै जानाय जायो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ। अब्ला नोंथां बिदिब्ला जोंहा समा जाबायनोमोन नामा नोंथां?
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम।